हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथांजों आं मोनसे आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा दसे सम सावरायफानो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां।
औ दा आयदाया जाबाय थालिर दंफां दा ओ जोंनि ओनसोलावथ' जोङो गोबां थालिर दंफां नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां! दा थालिरा गोबां रोखोमनि दङ ओ आथिया थालिर मोनसोर थालिर मालभग थालिर सिनसामफा थालिर फुराकलथालि ओंख्रि जानाय थालिर, हायथा थालिर बायदिसिना थालिर दङ नङा होमबा नोंथां? औ दा बै थालिरफोरखो जोङो बागानबो खालामनाय जायो जेरै- मालबग बागान खालाम जायो। नोंथाङा बेफोर थालिरफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जों थालिफोरनिफ्राय मा मा मोननो हायो? बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
थालिर बुंनो थाङोब्ला जोंथ' आइथिया थालिर सिनि साम्फा थालिर जेरै- जोङो आइथि थालिर बुंनो थाङोब्ला बा जोङो आइथिया थालिरनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो सानदों आरो आङो‌। जेरै -आइथिया थालिरखौ जोङो फिथाइखौबो जायो एबा थालिरनि बे दंफांखौबो जायो जोङो। औ थालिर फस्ला एबार जोङो बिनि बि फोरनि बिलाइ थालिर आइथियानि बिलाइफोरखौबो जोङो फुजा हारि होनायफोराव बाहायनाय जायो बिलाइनि बिजौखौ माने बेफोरखौ दाननानै जोङो फुजा होनायफोराव बाहायनाय जायो आरो जोङो थालिर बिफांखौबो जेरै जोङो थालिर अमा बेदरफोरजों थालिर फस्ला होननाय जायो बेखौ संनानै जायो जोङो दालि एसे होनानै अमा बेदरफोरजों थालिरनि बे माने गेजेरनि सिंनि एसे गोरलैखौ बरहननानै हानानै संनानै जानाय जायो जेनेबा जोङो थालिर दंफांनिफ्राय जोङो खारैबो बानायनो हायो
बिनिफ्राय थालिर फिथाइखौ जोङो बे आइथिया थालिरखौ बुंनो थाङोबा जोङो जेरै जोङो ब्रयलार फार्मफोर लायोबा जोङो आइथिया थालिरखौ गोनांथि जायो एबा जोङो बे आथिया थालिरखौ फिसा फिसा दानफ्लेनानै जोङो ब्रयलारनो होनाय जायो रुनान नै बिनिफ्राय सिनिसामबा थालिर बुङोबा जोङो सिनि सामबा थालिरखौ जोंबो जायो एबा बेफोरखौ फुजा होनायफोराव जयग' होनायफोराव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ दा नोंथां नोंथाङा आथिया थालिर जों खारैखौ माबायदि बानायनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फुवारनानै बुंनो हागोन ना
हागोन दे नोंथां जोंङो आइथि थालिरखौ बुंनो थाङोब्ला माने आइथि थालेेरिल नङा गाबं थालेटखौनो जों बानायनो हायो आरो ना ओ जोङो बेखौहाय गिबियावनो थालिर दंफां बिफांखौ दाननानै लाग्रोनांगोन एबा दाननानै ला नायनि उनाव जोङो बेखौ फिसा फिसा बिजिरनानै एबा दाननानै लानांगोन बिनि उनाव जोङो सान्दुङाव होनांगोन एबा जोङो थालिर दंफांखौल' नङा थालिरनि जे दंफांनि हानिफ्राय जोङो ओंखारबोनाय बेखौबो जोङो थालिर मादाखौबो जोङो औ दान दान' ख'नानै जोङो बेखौ खारै बानायनानै जानो हायो जेरै बेखौबो दानख'नानै जोङो सान्दुंङआव फोराननानै होनानै जोङो बेखौ जा माबा फोराननानै जोङो जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय सावनानै सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै जोङो बेखौहाय आरामनो दै एसे सारसोनानै लादु लादु बानायनानै जोङो बेखौ दोननानै दोननानै उनावहाय जोङो जेब्ला खारै जानो नांगौ अब्ला जोङो बेखौ सरनानै एबा जों बथलफोराव माबाफोराव सरनानै जोङो बेखौहाय जानो हायो
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादोंना बुंबाय
अ बेफोरबायदिनो जोङो खारैखौबो जा बरहननानै जानो हायो आरो
औ
आरो
दा बेनिफ्राय ओ नोंथां ओंख्रि जाग्राबो दङ नङा होमबा दा जोङो ओंख्रि जा थालिरफोरखो नोंथाङा एसे फोरमाय
औ ओंख्रि जाग्रा थालिर थ'
आंथ' मोन ज खनसे खनबैल'सो जाफेरनाय जादों आङो ओंख्रि जाग्रा थालिरखौ माने जोंनिथिं आरो एसे लदो लदा हानानै
औ जोङो बागान खालामनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनाय